औ
औ हेल' नोंथां औ नोंथां
औ नोंथां फुंबिलिनि गोजोन हामलाय जासिहरनाय थाबाय
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
औ
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां
आंथ' दा ओरैनो दङ नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ अब्ला नोंथाङा सम दङब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
औ जेनेब्ला माने जोंनाथ' गोदोनिफ्रायनो बर' हारियाव गोबां जानाय लोंनायफोर दं आरो नोंथां दोरोङारि बायदिसिना जानाय लोंनायफोरखौ थ जोङो गोबां जाबोबाय आरो जों आथिखालावबो जों संनानै जाबोगासिनो दं नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जोंनि माबाददि जोङो दोरोङारि ओंख्रिखौ जा संनानै जायो आरो जोंना मा मा दोरोङै ओंख्रिफोर दङ बेखौ बेनि सायाव
जानाय लोंनायनि होनोबा जोंहा बर'फोरनि गेजेराव जायबा अनला बियो फैग्रोयो मानो होनबा बियो जोंनि ओ जायबा बर'नि हाबा बा हरन जायबा बे हरनि हाथा होनाय बेयावबो संनाय जायो बेखौ।
नंगौ नोंथां नगौ
औ बेनि अनगायैबो सबाय साम' आरो अमा ओरै बायदि बायदि जोंहा माने जोंनि बर'फोरनि होननानै बुङोबा बांसिनानो ओ साम' बेफोरखौ जानाय जायो आरो।
नंगौ नोंथा नंगौ।
दाथ' बेफोरखौ माबादि सङो आङो मिथियाबो। नोंथाङा रोंगोबा एसे फोरमायना होलाय।
औ नंगौ नोंथां दा नोंथाङा जेरै बुंलांबाय अनला खारैजों जोंना दाउखौबो जोङो बर' हारियाव गोबां जानायखौ नुबोदों आरो नोंथां आरो गोदोनिफ्रायनो बेयो जाबोबाय थानाय बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि दा आथिखालावथ' जोङो बेफोरबायदिनो गोबां जागासिनो दं आरो नोंथां माबायदि जायो होनब्ला? दंङ बेखौ नोंथांनो आं एसे फोरमायनो सानदों आरो नोंथां जेरै हा जोङो अनला ओंख्रि जानो गोनांब्ला गिबियावनो जोंनो माइरं माइरंखौ जोङो बेखौ जों एसे जि मिनिट नङाबा जिबा मिनिटसो जों दैयाव सोमना दोननांगोन आरो नोंथां जाहाथे बेयो एसे गुरै जानानै जोंना बेखौ जोङो देनाय समाव जोंना उम सुबिदा जायो बेनि था खायनो जों बेखौ इसे दैयाव सोमना दोननांगोन बेनि उनाव जों बे सर' होनांगोन आरो नोंथां जाहाथे जों खिरखाफोरावबो दोननो हायो। बेनि उनाव जोंना दै सर'ग्रा जोंना बायदिसिना आइजेंफोर दंनालाय नोंथां। बेफोरावबो जोङो दोननो हायो बेनि उनाव जों जेब्ला जोंना माइरंनि दैया रानो अब्ला जों बेखौ दिंखि नङाब्ला जोंना मेचिन आथिखालावथ' गोबां मेचिन ओंखारबाय जोंना देग्रा मेचिन सिन गुन्दै खालामग्रा जेरै जोङो बेफोरावबो देनो हायो नोंथां। बेनि उनाव जोङो बेनि उनाव जों बेखौ देनानै जोङो एसे एसे गुरै खालामना लानो आरो नोंथां। गुरै खालामना लानानै बेनि उनाव जोङो बेखौ देनानै जोङो गुन्दै गुन्दै खालामना लानानै जेब्ला जोङो संनो गोनां जायो नोंथां जोङो साराय दै होनाय बेखौजों एसे गुदुं खालामनानै जेराव नना लाङोमोन अन गुन्दैआव बेखौ जोङो बेयाव गारना होनांगोन आरो नोंथां। जाहाथे बेयो दैजों लोगो नांनानै बेयो गन्था माने अनला खारैनि महराव लायो बेनि थाखाय जों बेखौ दैयाव सोमना होनांगोन बेनि उनाव जोङो जोंनाथ' खारै खारैखौ होब्लासो जोंना बै ओंख्रिफोराबो जोंना बांसिनै जोंना गुन्दै गुन्दै जायो नालाय नोंथां। बेनि थाखायनो जों बेयाव खारै रैसिखौ होनांगोन जोंनाथ' दाउ दाउखौथ' जों हाथाय बाजार नङाब्ला जोङो बायदिसिना सकफोरावबो मोनो नालाय नोंथां। बेनि उनाव जोंना न'फोरावबो खायसे खायसे न'फोरावबो फिसियो दाउफोरखौ। बेनि बेनिफ्रायनो जोङो बै दाउफोरखौ जोङो लाना फैनानै जों बेखौ मोजाङै गोदाना लाखांनानै बेखौ एसे एवफ्रामना लानांगोन आरो नोंथां। जाहाथे जोंना दाउआ एसे मोनो बेनि उनाव जोङो बैखौ संब्ला जोङो जेराव जों संदोंमोन बेयाव जों एसे गारना गाना होनांगोन आरो गारना होनानै जोङो बेखौ गोदौबाय थानांगोन बेयाव जोंनो नांगौ जानाय बायदिसिना जोंना मस्लाफोर जेरै बुंनो थांब्ला जोंना फाललौ नङाब्ला जों जिरा बा ओ बायदिसिना जेरै बायदिसिना जों जाय साम खौ एरबाय नोंथां द अब्ला जों बायदिसिना बेनि उनाव जोङो जोंआ जोंनिया आथोनिया जोङो होनायखो नुयो आरो नोंथां। बेनि उनाव जों